खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
दायो जोङो बिदिनो आायदाफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन
औ नोंथां।
बे जोंनि आयदायानो जाबाय जोंनि मिथिंगानि सोमोन्दै जोंनो मिथिंगाया जोंनो मा मा होदों आरो जोङो मिथिंगाखौ माब्रै जों जों मिथिंगाखौ माबोरै रैखाथि होनो हागोन। बे बेलायाव आङो फंनैसो सावरायनो सानदों नोंथां।
औ नोंथां औ सावरायजागोन।
गिबियावनो आङो बेखौनो बुंग्रोनो सानो दि मानसि माहारिया जोङो बे प्रिथिबियाव थांनानै थानो थाखाय जोंखौ मिथिंगायासो अनबोदों खांबोदों जोंनि जे जों दंफां लाइफां लाइफां एबा जोंनियाव बार अखा गासैबो जोङो मिलायनानैसो ज' जानानैसो जों मानसि माहारिखौ जोंनि मानसिखौ खांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेल' नङा जोंनि जिब जुनार ना दाउ गासैखौबो मिथिंगाया जोंखौ खांबोदों। जोङो बे बेलायाव जोंनि मानसिनि बेला बा जोंनि जिब जुनार बेलायाव जों गिबियावनो बुंनांगोन जे जों दा जे अक्सिजेन लागासिनो बे अक्सिजेनखौबो जोङो बिफां लाइफां जाया जोंनि मिथिंगानि बांसिन गिदिरसिन मोनसे फहार दान जोङो बे दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोननानै जों थांनानै दं। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय जोङो जेजोंहाय मानसिया जों थांनानै दं बेजों जोंनि मिथिंगाया जानाय लोंनाय जेरैहाय मा होनो माइरं फिथाइ बा जोङो आबाद जेखौ जों मावगासिनो बेफोर गासैबो जोंखौहाय जोंनि मिथिंगाया हो-होगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिथिगाया जोंनो नांगौ खिनि जे न' लुनाय बा जोंनि दैलि नांगौखिनि बेसाद माखासे बेसादफोरखौ दिनै मिथिंगाया होनानै जोंखौ बे जोंनि प्रिथिबियावहाय जोंखौ गोथाङै लाखिगासिनो नाथाय जोङो जोंनि संसाराव नाथाय गोबां जायो संखाया दिनै गेलांनायनि नि जाहोनाव जोङो मिथिंगाखौ जोङो हाग्रा बं बंग्रा गासैबो जों दानफायजोबनानै जोङो जोंनिनो मिथिंगाजों जोङो गेलेनानै जोङो जोंनि मिथिंगाखौ बेहाय जों खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां
अ नोंथां नंगौ नंगौ
जोंनि बेबायदि आबाद मावनो थाखाय जोङो हा नांगौखाय जोनो गोबां जोङो खेथि फोर मावनो थाखाय जोङो ओम हाग्रा बंग्रा दानना जों दानस्रांनानै जोङो जोंनि जे दंफां लाइफांफोरखौ बा जोंनि हाग्रा बारिफोरखौ जोङो नस्थ' खालाम दो आरो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो फेक्ट'रि बा इन्डास्ट्रि बा बेबायदिनो लामा बा रेल बा माबा मोनसे स्कुल कलेज बा एयारपर्ट बेबायदि बानायनो थाखाय जोङो गोबां जोङो मिथिंगाजों जों गेलेनानै जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जोंनि जाय दफां लाइफां हाग्राबारिफोर‌ खौ जोङो गासैखौबो जों दंस' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो दायो मिथिंगाखौ जोङो दंस' खालामै खालामै जोङो जोंनि संसारावनो जे जों ग्लबेल वारमिं जायखौ बुङो बेखौ जों सोमजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जों जे हां लानाय जोंनि जे बार बे जोंनि हां लानाय बारावबो दिनैहाय जों गोबां रोखोमनि जोङो ओं गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि जे
औ नोंथां ओम
जोंनि जे फेक्टरि बा जोंनि दास्ट्रि बा जों जेखौहाय गारि मथर सलायगासिनो बे बेफोरनिफ्राय जे जोङो पेट्रल खामनायजों जे गेसफोर ओंखारनानै बा जोंनि टरि बा इन्डास्ट्रियाव जोङो जे गाज्रि बार आगारनायफोरजोंहाय जोङो मिथिंगाखौ जों गुबुंले खालामनानै जोङो मिथिंगाखौ दंस' खालामगासिनो आरो बे गुबुंलेया खाले‌ मिथिंगानि थाखायल' नङा जों मानसि माहारि बा जोंनि जिब जुनार जोङो बे फोरखौबो जों खहा जानायखौ नुदों आरो बेजों लोगोसे जे फेक्ट'रि इन्डास्ट्रिफोरा जे गावसिनि ले थ्रा बुस्थुखौ दैफ्राव आगारनानै जोंनि मिथिंगानि बे सम्पद दैखौबो दिनैहाय जोङो लेथ्रा जानायखौ जों नुनो थांदों नोंथाङा बे बेलायाव मिथिंगाखौ गुबुंले खालामनाय बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों आरो मिथिंगाखौ जोङो माबोरै रैखा खालामनांगौ नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो
ओ हागोन हागोन नोंथांआ हागोन गिबियावनो आं बेखौसो बुंनो सानो जे मिथिंगा दङब्ला ओ जों दं आरो सुबुं माहारि दं। आरो जुदि मिथिंगा गैयाबा सुबुं माहारिबो गैया आं बे बाथ्राखौसो गिबियावनो बुंनो सानदों खारन नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय ओ मिथिंगायानो जोंनो गासैखौबो होयो नंगौ गासिखौबो होजोब मारो थारैनो लोगोसे गोबां फिथाइ सामथाइ जसेबांनाखि ओ मिथिंगायादों दोनै बिजोंसो जों थांनानै दं जुदि जों मिथिंगाखौ बिदिनो लासै लासै फोजोबलाङोबा आरो जानाय मुवा फोरखौल' जाय बेखौबो मिथिंगानो होनायमोन नङा होमबा नोंथां
औ बेखौल' लाखिनानै जुदि माखासे मिथिंगाखौ धंस' खालामोबा निसय मिथिंगायाबो जोंखौ एसे बोराब गोनदां आं बेखौ सानदों आरो आरो बेखौ गुबुंले खालामनायाथ' आरो मा बुंबावनो नोंथां गावनि माने माबाखौनो मागोन बेखो जिउखौनो फोजोबना लानाय बायदिसो जाहैगोन माने ओंखायनो जों बे मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मोनसे गोख्रों ओ मोनसे बिदिनो प्रजेक्ट बा माबा मोनसे थांखि लानांगोन आरो जेनेबा नों आंल' नङा सरकारा नङा गासैबो सुबुं माहारिया खौसे जानानै आंनि करतब्य आंनि मावनो गोनां खामानि होननानै जों बे मिथिंखौ प्रटेक्ट खालामबासो जोंनि इयुना बासिगोन नङाबाथ' बासिनाय नङा
आं बेखौनो बुंनो सानो आरो गोबां फंबायो मिथिंगानि बिसाद बुंनो हानाय आन्देब्ला बुंबाबो जे माने बे बैसोआव
फोजोबनो हाया आरो आरो मिथिंगाखौबो जों अननागोन अब्लासो जोंखौ अनफिनगोन नवा होमबा नोंथां औ जों जायखौ अनगोन बेसो जोंखौ अनफिनगोन नालाय ओंखायनो जों अनथारनांगौ मोनो गावनि आंगो एकदोमबारे गावनि जिउखौनो जुदि जों अनाबा ओमफाय गोदान मुगाजोंल' दिनै सोलिनानै बिदिनो गोबां बेबायदिनो जायगायाव दारिमिन खुलिनानै लोगोसे बेबायदिनो गोबां गारि मथ रनि उखोन्दैफोरबायायदि बाहायनानै बिदि जों
मिथिंगाखौबो नायनो रोङाखैबा मिथिंगाखौ नायनो बावदोंबा आरो बे जेबो नङाालै होननानै साननानै थायोब्ला एसोनियाल' होननानै जोंना बहुद गोरोन्थि जागोन आरो आं बेखौ सानो ओ बे मिथिंगाया जेनेबा फांसे फांनै दानफायनायजोंल' जेबो जाया नंगौ नंनाया खिन्थु सानसेयाव फांसे सानसेयाव फांसे बिदि दानफैबाय थाबाथ' बे फोजोबस्रांबाथ' बे नि सय
लासैनो जोबलांखागोन नोंथाङा गोबां जायगाव बेरायो जानो हागौ नोंथां औ गोबां जायगायाव बेबायदिनो नुबाय जानो हागौ बिगा केे बिगा माने दंफां लाइफां फोजोबस्रांनाय बबावबा हाजो थानायखौबो एगदाम बारो खनसेनो हाजो दरनै दरथाम खेबसेनो स्रां खालामजेननाय नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेथ' जोंनिनो गोर जोंनिनो गोरोन्थि नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
जों माने गावनो गाव फैबासो जों रैखा खालामनो हागोन नङाबा
गोजौआव थाबासो मिथिसिगोन नोंथाङा आरो फंनैसो एसे स्रां होबावनो हागोन नामा बिनि सायाव
ओं नंगौ। माने जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनायाथ' जों गासैनिबो खरथ'बोखा बियो जोङो जोंनिनो खथोबो बे आरो सरखाराबो बेयावहाय मिथिंगाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां नाजाबोनायखौ जोङो नुनो थांदों। जोङो गोबां सरखाराबो बिथांखि लानानै मावगासिनो आरो जोंनि गेजेराव नेसनेल पार्क बा वाइल्ड लाइफ सेेंसुरि बे बेफोरबायदि खौ फोथांनानै लाखिनानै बे बेफोरबायदि बिथांखिजोंबो जोंनि आबहावाखौहाय जों बेनिफ्राय जोंनि मिथिंगाखौ सरखाराबो बासायनानै लाखिनो नागिरदों आरो जों गासैनिबो दायथ'खााय बियो जे जों सिंगाखौ माबोरै बासायना लाखियो जों दंफां गायनाय बा माखासे जे जोंहाय जोंनि मिथिंगाया जेबो खहा जाया जेरैहाय जोङो दायो पेट्रल गारि सालायगासिनो थिग बे जों बेबायदिनो इलेक्ट्रिकआव जों बारनो नाजानांगोन आरो बिदिनो जोङो जेराव मेराव जोंनि दै बा ओं दै बा जोंनि दैमाफोराव जोङो जों गाज्रि बेसादफोरखौ गारालासिनो दैफोरखौ साफा लाखिनानै आरो जोङो गावबा गावनो जों जों आरो जोंनि उन फिरिनि जोंनि गथ' गथायफोरखौहाय मिथिंगाखौ माबोरै रैखा खालामो बे फोरखौ जोङो खोन्थालांनो जोङो नाजानांगोन बे जों गासै
औ औ औ नोंथांजों रायलायनानै आं बुहुद गोजोननाय मोनबाय जाथ'सिगोन नो नोंथां दे अ